औ
अ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम
औ नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
ओंखाम जाखांबायना नोंथाङा?
औ जाखांबायमोन
अ नोंथां दिनै मोनसे आयदानिसिम दावसो सावरायनो थाखाय आं नोंथांनो रायजलायहरनाय जादों बा नोंथांनो आङो फोरमायहरनाय जादों अ जोङो गोदोनि समाव फिलिमफोरा माबायदि जायोमोन बा आथिखालनि फिलिमा माबायदि जायो बाआरो गोदोनि समाव जोङो मेथाइफोरखौ जोङो माबायदि खोनासङोमोन बा गोदोनि संफोरा माबायदिमोन आथिखालनि समा मा माबायदिमोन बेफोरनि सायाव जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय खामय आं नोंथांनाव फन हरनाय जादोंबा आङो मिथिनो थाखाय नोंथांजों सावरायहरनाय जादों आरो नोंथां
औ सावरायनो हागोन नोंथां
औ नंगौ माने जों गोदोनि समाव जों नुयोमोन गोदोनि फिलमा गोबाङै माने काहानिफोरा ब मोजां जायोमोन बा माबायदि होनोब्ला गोदोनि समाव मोजां मोजां केमेरा गैयामोन बा हिन्दी फिलि्मानो जा बर फिल्मानो जा आसामिस फिलमानो जा गासैनि हारिनि फिल्मानो जा माने गोदोनि समाव एसेबां कवालिटि बा माने मोजाङै माने फिलिम जोङो स्रां सङै नुनो मोनामोन आरो गोदोनि समाव म मानो होनोब्ला गोदोनि समाव मोनसे थ थोबबां मबां जाय नि खमनि जाउनाव सोरब माने सोरबा बबेबा मोनसे फिल्मा मोजां नुगौमोन बा बबेबा मोनसेखौ जोङो मोजाङै साफा नुनो थाङामोन आरो आथिखालाव जों नुनो मोनो दा गो गोदोनि समा जेरैबायदि जाबाय बा आथिखालाव बेबायदि नंलिया माने गोदोनि प्राइभादया आथिखालाव बांसिन माने मोजाङै जोङो फिल्मखौ नुनो मोनो बा जोंो साफायै जों नायनो हायो हाग्रा जाबाय आरो दाथ जोंनि बर फिलिमाबबो ओरैबायदि मोजां मोजां मोजां कुवालिटिनि ओंखारबाय बा जोङो सटियाव नायनो हायो बा जोङो मोजां मोजाङै नुनो हायो गोदै गोदोनि समाव जेरैबायदि मा होनो गोबां ल कुवालिटिमोन बा मोजां नुवामोन बा जोंनि गोदोनि फिल्मफोरा ओरैबायदि काहायनिफोराबो मोजां जाखायोमोन नाथाय जोंनि केमेरा मोजां गैयिनि थाखायसो गोदोनि माने मोजाङै नुवामोन आरो दाथ आथिखालावथ गोबां बिदिनो माखासे सुबुंफोरा बिदिनो सर्ट सर्ट मुभि बिदिनो सर्ट फिल्म माखासे बायदि माबाफोरा माने बनायनानै गाव गावनो माने गावनि इउटुब चेनेल फेसबुक बिदिनो बायदि बायदि बिथिंफोरनियाव माने हगारनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बा जोङो नुबोगासिनो बा जों खोनाबोगासिनोबो दं गोदो आरो ओरैबायदि सुबुं मा होनो गोदोनि मेथाइफोराबो ओरैबायदि मोजां मोजांमोन बा गोदोनि मेथाइफोरा जेरै गौतम सुलिक मोननि मेथाइ बैफोर मेथाइफोरा दिनैसिमबो माने आथिखालाव सोलि सोलिबाय थायोबा दा मोजाङै बिसोरनि मेथाइफोरखौ खोनासंनो थाखाय मोजां मोनो बा बयबो खोनासंनो मोजां मोनखायो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जोङो बांसिनै फिल्मफोरखौ माबायदि बनायोमोन बा जोङो फिल्म बनाय ज नायनोब्ला माब बायदि बेसेबां खरसा जायोमोन गोदोनि फिलि्मखौ जों म बायदि लिरनानै जों माबायदि बनायनांगौ जायोमोन बैफोरखौ माने माने जाय सुबुङा बनाय बेखौ गाससिबो मिथिजोबखायोोम दा आथिखालनि बेलायाव गोदो जेसेबां खरसा ज जायोमोन बा आथिखालाव माबायदि खरसा जायो दा गोदोनि खरसा आरो माने दानि खरसाया गोबां फाराग दं माने गोदोनि समाव माने जेसेबांखि माने नांगौनि माने बारा एसेबां खरसा जायामोन दा आथिखालाव बांसिनै खरसा जानायखौ आं नुनो मोनो नो मोनदोंा आङ नुासिनो बुंनो थाङोब्ला आथिालनि फिनिमफोरा गोबाङै केमेरा गिदिर गिदिर गोबाङै गोजान गोजान जायगायाव गनाय हैनांगौ जायो जायनि जाहोनाव गोबाङै माने फैसाफोरााव खरसा जायोबा गोबां मे खरसा जानांगौ जायो फिल्मफोराबो गोबां मोजां जायो आथिखालावबो गोबाङै एक्टिं गोबाङै माने बेहाय माने फिलिमनि माबाफोरा फावथाय फोर बा माबोरै माने मा मा जानांगौ बैफोर गासिबो बेरखांजोबखायोबा मोजां नुनो मोनो। जेरै जोङो मोनसे फिल्म बानायनोब्ला जोङो गिबियावनो जों माखासे जों खोथाफोरखौ मिथिनांगोन खोथाफोरखौ जों सावराय ग्रोनानै लानांगोन डाइरेक्टरनिफ्राय जों माबायदि खालामनांगोन जोङो डरेक्ट टरनि बुंनाय बायदि बा जोङो सोरबा सासे बा होनो फिल्मनि मोनसे रोंगौथि गोनां बा फोरों गिरिखौ लाबोनानै जों फिल्मखौ बानायोमोन बा माने साबसिन हामसिन जायोबा जोङो नायगिरिफोरखौ गोसो बोनो हायो बा बयनिख्रुइबो साबसिन फिलम बानायनो हानाय बा जोंङो मुंबो मोननो हायो। आथिखालाव बिदिनो सुबुंफोरा गोबां गोबाङै साबसिननिफ्राय हामसिननिफ्राय गोबाङै सुबुंफोरा नाजादों माने गोसो बोदों बा आ होनो-होनो-होनोब्ला बयबो सुबुंफोरा आथिखालाव फिलिम बनायो बा बयबो सुबुङानो सानो बे बयबो आंनिया साबसिन बा बयबो आं बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन खालामनो हागोन होननानै बयबो टारगेट लायोबा साननानै लायो आरो नोंथां। आंनि साननायनि बेलायाव बेनो जों बयबो फिलगमफोरखौ बनायनांगौ जोंनि हारिमु बिथिंखौ जौगा होनांगौ जोंनि फिलिम लाइनखौ जेरैबायदि गुबुन फोरा जौगादों बेफोरबायदि जौगाथायाइनि थाखाय जों बयबो खामानि मावोब्ला जोंनि था खायनो मोजां। जेरै गुबुननि माबाफोरा माबायदि फिलिमनि बिथिङाव जेसेबां जौगादों बेबायदिनो जोंनि बर'नि फिलिमफोराबो जौगानांगौ जोंनि बर'नि फिलिम खौ साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरा नायनांगौ साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरा नायनानै बयखौबो थुलुंगा होनां फिलिम बनायग्राफोरखौ माने सापर्ट होनानै हेफाजाब होनांगौ। आरो आं मोनसे बुंबावनो सानो नों थां माने जोंनि थियेटार बा जोंनि बे थियेटारफोरखौ जों बयबो सुबुंफोरा नायनानै हेफाजाब होनांगौ जोंनि जुदि टेयार खौ जुदि जों नायनानै हेफाजाब होआ-होआब्लाथाय जोङो मालाबा समाव थियेटार लाइयेनानो जोबनानै थांगोन बा जोङो मोनफिननाय नङा। अब्लाना जोङो मोनसे समाव गोसोखांनांगौ जागोन जुदि जोङो बेफोरखौ फोथांनानै लाखियाब्ला जुदि जोङो बे फोरखौ फोथिनानै लायोब्ला उननि समाव माने बैफोरखौ जोङो लाबोफिननायाव गोबाव माने सम लानांगौ जायो। दा आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा टिये टार खालामो बै थियेटार खालामनायफोर खौबो जों सुबुंफोरा बा जोंनि बर' समाजनि गासै दैदेनगिरि बा जोंनि बर' समाजनि गासै रायजो राजाफ्रा बिसोरनि थियेटार खालामनायफोरखौ जों नायनानै हेफाजाब होयोब्लासो बिथां मोनाबो गोबां गावसिनि खामानि बा गावसोर खामानि मावनायखौ लानानै बा गोबाङै माने हेफाजाब मोनगोन बा खामानि मावनो गोसो जागोन होननानै आंनिफ्राय माने बैफोरखौ माने साननानै दं आंनि गोसो सिङावबा आङो सानो। जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा दासिमबो माने गोनो गोथो जायोबा मा होनो थियेटार बानायनायनि माखासे जि रांफोर मोनफिनाबा माखासे समाव मानि मेंनानै माने बानांगौ गोनांगौ जायो। आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा फिलिम बा माखासे मोसानाय बिदिनो बायदि मेथाइ मा खालामनो थाखायनो गोबां सुबुंफोरा फैसा गारनानै गोबां बनायनांगौबो जादोंबा सोरबा सु बुंफोरा फेलें जानांगौबो जादों। बिदिनो जों बुंनांगोन मा खासे सुबुंफोरा हारिमु बिथिंखौ जौ जौगासार होनो हारिमु बिथिंखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय बर' समाजखौ मोजां लामाथिं लांनो थाखाय गोबां मेथाइ दिहुनदों गोबां फिल्म दिहुनदों गो गोबाङै सर्ट मुभि दिहुनन्दों बिदिनो बायदि बायदि आथिखालाव जों गोबां बनायनायखौ नुबोनो मोन्दों। जेरै जोङो सर्ट मुभियाव माबायदि गोबाङै बे ओंथि गोनां माबासे माने खालामनायफोरखौ जों नुनो मोनो बा फिल्मफोरखौ जों खालामनायखौ नुनो मोनो। जेरै जोंङो आथिखालाव जोङो फेसबुक बायदि खौरां बिजों माखासे ससियेल मिडियाफोराव जों नुनो मोनो गोबाङै जोङो माबायदि फिल्मफोरा जायो आथिखालनि मा थासारिफोरखौ लानानै फिल्मफोरा जायो आथि खाला माबायदि थासारिजों सोमजिदों माबायदि जानानै थांदों बा माबायदि जागासिनो दं बैफोरखौ नोजोर होनानै आथिखालाव बांसिनै फिलिमखौ बनायो बा गोदोनि समावबो बनायो खायोमोनबा आथिखालावबो बानायबाय दंबा बानायबाय थागोन होननानै जोङो सुबुंफोरनिफ्रायबो जों मिथिनो मोनो। नोंथाङा गोदोनि मेथाइ बा आथिखालनि फिलिमफोरनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा?
औ। आंथ' इमान माने ओ जि मोन्थियो बिखौ बुंगोन आरो। ओ उम गोदोनि ओ फिलिमा फोरनि बागैहाय बुंनो सानदो माने गोदोहाय जोबोर माने खमलि खम' फिलिमफोर ओंखारोमोन जेरैहाय गोदो जोङो ओन्दै ओन्दै ओ जों ओं गैयानोमोन खोमा बे समाव आलायारन मोनसे फिल्म ओंखारदोंमोन। जायखौहाय जोङो नायनो थाखाय ओ बहुद माने ओ
ओ नेनानै दंबाय थायोमोन आरो जोङो फाइनालि आरो टु थावजेेन टुइन्टि फाइभआव जों बे फिल्मखौ नुनो मोनदों ओ गुबुन गुबुन हारिनि मोनबा बे फिल्मिखौ जोङो मा रायजोआवनो नुसिगौमोन आरो‌ जोंनिखाय माने बे फिल्मा अबेबा समावहाय गोदोना थानानै जोङो बे फिल्मखौ उनाव हाय बुरखांनानै जों नुनो मोनफिनदों आरो थिग उम बेफोरबायदि ओ मोजां मोजां मुबिफोरखोबोहाय जोङो लाखिनानै दोननांगौआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय बुहुत माने गोनांथार मोनसे सिन आरोना दायोथ' जोङो गासैबो बुस्थुखौनो ओ अनलाइन एबा आथिखालावथ' गोबां ओ ओ मबाइल बायदिसिना लेपथप कम्पिउट तोर आरो गोबां गोबां बुस्थु ओंखारनाय जाबाय जेरैहाय उम जोङो थिभिफ्रावबो नुनो मोनसिगोन थियेटार आरो बेलेग बेलेग बुस्थुआवबो जों नुनो मोनो। सार्च खालामबानो बेफोर बायदिनो ओ गोदोनिजों आरो दानिजों बुहुद माने दिफारेन्स जाबाय आरो गोदोथ' जोङो फिलिम मोनसे नायनो थांबा मस्थ'बा गोजान नायनो थांनांगौ जायोमोन दायो जोङो मोनसे फिलिम नायनो थाखाय एबा मोनसे मेथाइफोर खोनासंनो थाखाय जोंनि आखायावनो दंखायो जेब्ला जोङो मबाइल बायदिसिना दंखायो बा लेपटप बेफोरावनो जों सार्च खालाम नायनो मोनो आरो आथिखालाव। जों नुनो मोनबाय आरो गोदोनिफ्राय आरो दानिसिम
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ।
नंगौ माने गोदोनि समाव जेरैबायदिमोन माने बिनि सायाव नोंथाङा आंनो फोरमाय बाय नंगौ गोदो जेरैबायदिमोन आथिखालाव गोबां सोलायनाय फैबाय। बा गोदान मुगाजों गोरोबफानो थाखाय आथिखालाव माने बैफोरखौ माने आथिखालाव माने सोलायनानै मोजाङै। बांसिन मोजाङै खामानि मावबाय आरोना नोंथां।
औ औ।
औ माने। बिदिनो जोङो माने गोबां बाथ्राखौ दिनै नोंथांजों सावरायबायबा जोङो गोदोनि समाव माबाय फिलिम बनायोमोन गोदोनि समाव जों माबायदि फिलिम बनायनानै जोंनि हारिमु बिथिंखौ जौगासार होबोदोंबा जोङो फोथांना ला बिदोंमोन बेनि सायाव जोङो दिनै नोंथांजों गोबां खौनो सावरायबायबा आथिखालाव माबायदि दि जानांगौ बा आथिखालाव माबायदि सोलिदों फिल्म लाइना माबायदि जौगासार जादों दा आथिखालावथ' गोबां बिथिङावनो फिल्म बा जोंनि बरनि फिलिमफोरा गोबां बिथिङावनो जौगाबाय बा गोदोनि समाव ओरैबायदिमोन माने एसेबां नांगौ रोखोमनि बानायनो सानोब्लाबो नाथाय गोदोनि समाव माखासे नांगौ मुवाफ्रा गैयैनि जाहोनाव गोदो बनायनो हायामोन नाथाय आ-आथिखालाव बैफोरबायदिया जि नांगौ दा थिखालाव जिबायदि बनायनो गोसो बैफोरखौनो गासैखौबो बनायनो हायो आ आथिखालाव माखासे नांगौ मुवाफोरा आथिखालाव खोब दङ' बा जिखौ बनायनो गोसो बेखौ बनायनो हायो बा आथिखालाव गोबाङै गोदान मुगा जों माखासे गोरोबफानाय जुदि जोङो माखासेखौ जों बनायनो हायाब्लाबो जों बेफोरखौ माखासे ए आइ जों खालामनानै बनायनो हायो बेखौनो नंगौ जोङो माखासे बिथिंफोरखौ जोङो नोजोर होनानै जों सानोब्लाथाय जोङो बेखौनो जोङो बुंनांगोन माखासे आथिखालजों आरो गोदोनि समजों माने गोबां फाराग जाबाय दा बिथांनि फिलम बानायनायफोरा आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां।